हेलौ खोनादोंना?
औ
औ खोनादोंना औ औ दे नोंथां ओ जागायदो बिदिब्ला बिदिनो नोंथाङा जा सानो बेखौ बुंजा बुंजागोन नोंसांनि गोसोआव मा मा दं टपिकखौ मा लानो नागिरदो?
नोंथांङानो बुंग्रोदो नामा?
औ दे होमबालाय आं बुंग्रोनोसै ओ होमबा जों दिनिम बैसागोनि सोमोन्दैनो सावरायनोसै नङा होमबा नोंथां? नोंथां ओ नोंथाङा बैस सागोनि सोमोन्दै मा मा मिथिगौ फोरमायलांबानो जाबाय।
बैसागु जेनेबा बैसागुआ बर'फोरनि देरसिन फोरबो होननानै मिथियो आरोना।
औ। बैसागुखौथ' जोङो सैथो दान जोबथा साननिफ्रायनो फालिनाय जायो।
औ।
उम बे सैथो जाननि जोबथा सानखौ जोङो मोसौ बैसागो होननानै फालिनाय जायो। बिदिनो औ बिदिनो औ गोखा गोखै जायो। गोखा गोखैखौ माब्ला जायोथाय नोंथां? माब्ला माने बैसागोनि एक थारिखै जायो। औ औ मोसौ बे खालि जायो ना? औ।
मा मानि थाख खाय जानाय जायो। जों नोंथाङा मिथियो नामा एसेसो?
ओ बेयाव माने ओ गोदो उम दानि बायदि बिगियाननि बे भेक्सिन सेेकसिन गैयामोन ना माने बे समाव बोथ थोरा माने मोजां नङा आरो। ओ बे आइ ओंखारलाबायनाय बा मायबा मायबि बेनि थाखाय गोखा गोखै खौ जायो होननानै बर'फ्रा फोथायो। उम गोखा बेमार ओ बेरामा आ जाखारथो बा माथो बेफोरनि थाखायनो गोखा गोखै खौ जानाय जायो होननानै फोथायो। दानि ओ दानि बायदि गोदोनि समाव उम डाक्टरफोरबो एसेबां गैयामोन नालाय बेमारफोरखौ गियोमोन ना आरो बर'फोरा मिथिंगानि बिफां लाइफांफोरखौनो सुबुं मुलि हिसाबै बाहायबोदों। जानो हागौ बे गोखा गोखैफोराबो मायबा मोनसे गुन दङो मुलि फोरनि बेनिखायनो बेफोरखौ आबै आबौ अ आबै आबौमोनहा जाबोदों बेफोरनिफ्राय मायबा मोनसे नंङा मायबा मोनसे जोंहा मुलाम्फा दं आरो। बेखौ माने आबै आबौ मोनासो मिथिसिगोन। एनथ दा सों ओ नोंथां मोननिजों बैसागोखौ ओरैनो सानबैसेसो फालिनाय जायो?
जोंनिथिंथ' दायो जेनेबा सप्तासे फालिनाय जायो आरो।
औ सप्तासे यो ना अ अ बेफोरबायदि बा फांसन माबा माबि बेफोरबायदि खुंनायबो जायो नामा आथिखालाव?
औ बिदि खुंनाय जायो आरो जेनेबा फास्ट आवथ' मोसौनि बैसागु जाबाय नालाय अखानायैनिफ्राय मानसि नि बैसागु जासिगोन।
औ औ।
बिदिनो गामियावहाय रायजो राजा बुजायलायनाय जासिगोन गामियाव गथ' गथाय गासिबो रंजानाय जासि गोन
औ औ।
साननै सानथामा इफोरबायदिनो थांङो आरो आरो
औ औ।
साननै साननाम थांखांबाथाय गामियावनो बैसागु मेला फालियो आरो।
औ औ बोराय बुर रै गथ' गाथाय औ बयबो गासिबो अ औ औ आ गोदोनि दिनावथ' बेफोरबादि बादायलायनायखौ नुनो मोनामोन।
औ दानि जुगावहाय गोदान गोदान माबा सोजोबबायना।
औ औ गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनो औ औ। जोंनिथिंबो बिदिनो सात दिनाव लागै फालिनाय जायो बेबायदिनो फांसन फोरबो जुनाय जायो फांसनफोराव मेथाइ खनगिरि मोसागिरि बेफोरबादिनो हांख्रायनानै लाबोनाय जायो। रंजायो-बाजायो। आरो न' खर न'खर हाबनानै मोसानानै मागिनाय मोननाय फैसा फोरजों जयै बयबो ज्नो बोथिसे ओंखाम जालायलायो आरो जमानो।
औ जोंस बो बिफोर बायदिनो नो खालामलायनाय जायो।
अ बेफोरबादि जानायनि लों जानायजों लोगोसे माने ओ गावजों गाव एसे माने माबा फोराव अनलायनाया एसे बाङो होनना सानो आरो ओ सोरखौबा माने ओ गाज्रि
गाज्रि मोनलायनाय ओं दुखु मोनलायनाय फोराव ज' ज' थाबाय जेरैबाबो एसेबाबो दुखु मोनलायनायफ्रा खारो।
औ बेफोरबायदि खारो औ औ आरो रो बोसोराव खेबसे रंजानोथ' बयबो लुगै खायोना बेफोरबादि बोथोर ओ मोनोब्ला माने बयबो रंजानो लुगैखायो। आरो बोथोरानो बैस सागुआव एसे रंजाहां रं जाहां बिदि जाखायोना दाव खौवौ गा बेफोरबायदि बोथोरानो औ औ। बेफोरबायदि गोदोनि सुबुं ओ मेथाइफोरावबोथ' गोबां खो था जों मिथिनो मोनो सुबुं मेथाइनि फायबो सोरबा गोसो थोलायनायफोरा गावनि अनजालु नो खोथा बाथ्रा फोरमायनानै लानाय
औ बेफोरबायदि नेमफोरखौ गोसोखांबानो माने गाव हारसिंनो गोसोफ्रा गुदुं जाखायो आरोना।
औ औ दानि दिनावथ' बे फोरबायदि गोदान बोसोराव बेबायदि गोसोनि खोथा फोरमायलायनायखौ जों नुनो मोनला दानिया गोदान जुग नालाय मबाइल जों ओं म बायलजोंनो फोरमायलायखायो। बेफोरबायदि गोदान बोसोरनि गोनां लाया आरो गोदोनिया गुबुनमोन गोदोनिया आरो बे ओ दाहोना रुवाथि लाखिनाय नेमखान्थिबो दङमोन नालाय। नखरफोराबो गोदोर गो गिदिरमोन न'खरनि खामानिफोरखौ गाव हारसिं मावजोबनो हाया बेनि खायनो न'खरफोरा दाहोना रुवा थि लाखियोमोन आरो रुवाथिफोर दाहोना रुवाथिफोरखौ बे बैसागोनिफ्रायनो हमनाय जायो आरो ओ बैसागोआव गोदान बैसागु रंज खांनायनि उनाव अ गोदान सोरनिबा माहाजोननियाव रुवाथि थाहैलायबाय बिनाव फैगौ बैसागुआव गलायबाय। बेफोरबायदि बैसागु रं जालायबाय आरो सोरहानियावबा आरो थाहैलायबाय बेबायदि जायोमोन आरो बर'फोरनि दाहोना रुवाथि थानाय नेमखान्थिफोराबो। ओ गोदोनिफोरा बोसोर बोसोर सो लायोमोन नालाय दाहोना रुवाथिखौसो लायोमोन, लावखार गथ'फोरखौबो बे बैसागोआवनो मे बेयो बिसोरनि सुत सुक्ति हानायनि मोनसे सम होनना बुं
सममोन आरो गोदोनि दिनाव आरो दानि जुगावथ' बेबायदि गैला नालाय
औ औ।
दानि जुगावथ' गाव गाव गावबागाव बिदिनो गोसो बायदि
गोदोनि दिनाव ओम गोदोनि दिन आव रंजानायावबो बे खाम जथा बेफोरखौ लानानै रंजायोमोन औ दानियाथ' बिनि सोलाय बे औ दानियाथ' खुगाजों मेथाइ खननायखौ जों नुुनोनो मोनलिया दानिया बे साउन्द बक्स लानानै सो औ मोसानायखौ जों नुनो मोनसै बुंनो थाङोबा गोदोनि मोसानायफोराव गोबां ओंथि हाब हाबनानै दं आरो। जाय फोरोंथिखौ जों दा माने नुनो मोनलिया। दानि गोदान जोलैखौ सोङोबा बैसागोआ मा होननानै बुङोब्ला बिसोर मोजाङै खोन्थानो रोंनाय नंला बिसोर बैसागु माबादि औ माबादि रंजानांगौ बे मोजाङै खोनथानो रोंनाय नंला। बुंनो थांबा जोंनो एसेबां नुबोआखै। जों दा साउन्ड बक्स लानानै रंजानाय
औ दा गोदोनि एसे गोजाम गोजाम मानसिफ्रा खिन्थाबासो जोंबो एसे मिथियो, लेखाफ्राव लिरला बायनाय फोरखौ
औ औ औ लेखाफोर लिरनायनिफ्रायसो जों बुजिना मोनो आ
औ जोंबोथ' दानि जुगाव दा सो एसे जाखांफुनाय नालाय
औ औ औ जोंखौबो जाखांफुनायखौनो ओं बुंजागोन। औ थेवबो गोदोनि रंजानायफोरखौ जों खुगा सल'निफ्रायनो जोङो मिथिनो मोनो आरो सल'बाथाफोराव बेफोरनि सोमोन्दै मख'नाय थायो। आबै आबौमोना गोदो सिथ्लायाव जिरायनाय समाव सल'बाथा खोन्थाबा बेफोर माबायदि रंजायो बेफोरखौबो खोन्थालाङोमोन आरो। दानियाथ' बेफोरखौबो जों नुनो मोनलिया। बेफोरबादि फोर मायना होनाय मानसिनिबो आं खाल जाबाय जा एसे मिथिगौ बिजाब
बिजाबफोरनिफ्राय मिथियो दाना खोन्थानो गोरों मानसिफोर खम जालांबाय आरो
औ औ माने नोंथांनि मथेब्ला बे सोलायनायाव माबाफोर मुलाम्फा बा खहा जादों नामा?
औ गोदोनि माने खहाखोनो जादों बुंनांगोन माने गोदोनि नेमखान्थिफ्रा गैला नालाय। माने दानि जुगाव गोदान गो दान दामजुफोर बाहायनाय जाबाय नालाय खाम जथा सिफुंफोरा लासैनो।
औ गोमालां गोमालां अ गोमालां।
हेलौ।
ह।
हेलौ नोंथां।
औ।
औ खोनादों ना?
औ।
अ थिगानो दङ'बा।
थिगानो दङ' थिगानो दङ'।
ओ ओ। जोंनिया समाबो बारा गैलिया बेफोरबायदिनो। सावरायनायखौ लास नो दोनथ' नांसिगोन। नोंथांजों रायलायनानै एसे। मोजां मोनबाय ओ नोंथां आं मिथियैखौ नोंथांनिफ्राय मिथिना मोनबाय आरो
औ आं औ नों जेनेबा आं मिथियैखौ नोंनिफ्राय मिथिनाय जाबाय आरो।
औ औ औ माने सानैनि गेजेराव रायलायनायखौ। बिदि। ब्ला बेयावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां।
औ दे बिदि ला दोननोसै।
दे।